हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ ए बिदिब्ला जोङो जोंनि दानि सोलिनाय मुगाया ओ एसेब्लाबो आलादा आरो सिगांनि मुगानि ओ सोलिनाया आलादा दा थाङा बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ दे बिदिब्ला
जोङो गोदो गोदो गोदायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला आरो खोनानाय मथेब्ला जोंथ' नुबोआ खै थेवबो थेवबो जों दा खोनानाय बायदिब्ला आबौ आबैनिफ्राय जों जेरै सल'बाथा बायदि खोनाबोबाय थानाय बे बाथ्राखौनो एसे गोदो आबौ आबैमोना हाग्रा बारि एबा रावबो हाग्रा बंग्रा जायगायावसो थानो मोजां मोनोमोन होननानै जों मोनथियो। आरो गोदो आ बै आबौमोना हाग्रा बंग्राजोंनो देरबोनाय आरो जिब जुनारफोरदोंनो दावहा नाङै नाङै देरबोनाय। दा बेखौ नायोब्ला जोंनि दानि मुगाया जोबोद गोजौ थाखो आरो सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय गोदो आबौ आबैमोनाथ' दैखर रिंफोरबो गैयामोन दै लोंग्रा दै मोजां गैयामोन दैमानि बोहैबोनाय दै फोर खौसो लोङो होननानै जोङो मोनथि मोनोमोन। आरो आबौ आबैमोना टाउन सहर एबा हाथाय बाजार खाथि जायगायाव थानो मोजां मोनामोन होननानै जों मोनथिनाय जायो।
नंगौ
दा बेखौ नायोब्ला दानि मुगानि जोंनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरा गोबां सोलायनायफोरखौ लाबोबाय आरो सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोबाय। दा जोंनि बर' होनोब्ला दानि मुगायावबा थाह'न सहर एबा जेराव हाथाय बाजार मोजां बेफोरखाबायदि जायगा सा फा बिदि जायगायावसो थानो मोजां मोनोसै। बेखौ लानानै जोङो होम दा गोदोनि जुगावथ' आबौ आबैमोननि समाव जि लेखा फरायनांगौ बे लेखाफोराव स्कुल स्कुलफोर नांगौ बेफोरबो मोजां गैयामोन दंफां आरो बिफां सिङाव बिफां सिङाव सो जोङो क्लास फोर खौ लानाय औ जिरायनानै क्लासफोरखौ एबा लेखाखौ फोरोंनाय जायोमोन होननानै जों मिन्थियो। दा बेफोरो माफोरै सोलाय खो आरो माब्रै सोलायनायखो जों नुनो मोनखो नोंथाङाबो इसे आंनो गुवारै बेखेवनानै होनो हागोन
थांनि जि खुलिजोबनि खोथाफोरखौ नोंथांङा गुवारै बेखौवनानै आंनो फोरोंबाय आरो मिथियैखौबो मिथि मोनबाय बुजियि खौबो बुजिबाय निसय नों गौ नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो सैथो जोंङो गोदो गोदायहाय मिथिमारो मिथियोमोन खोनायोमोन नुवाखैब्लाबो जों खोनायोमोन आबै आबौनिफ्राय गोदोनि जि गोदोनि जुगावहाय बेबायदि ओरैबादि लांथिया थानाय बा गामसाल' गाननाय दख'ना मेख्ला गाननानै थानाय
दंफां बिगुर
मोन गस्ला गानामोन आरो बेबायदि गामिफोरा गोलैसोनाय गामि हाग्रा बंग्रा जोंसो साग्लोबनाय न' फिसा फिसा ओ-ओ थोरिफोरनि बा ओ माबाफोरनि ओ नाराफोरनि न'फोरखौ जोंङो ओ खोनायोमोन नाथाय दायो जोंहा फैयै फैयै फिरिनि उनाव फिरि फैयै फैयै ओ जोंङो दायो निस्सय बिबायदि गोदोनि जुगदों दानि जुगदों एसे जेबो मिलायनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोब्ला जोंङो दायो मिन्थि मोनोसै आं नुनो मोनबायबो निस्सय दानि जुगाव गोबां गोरों गोरा फोर अंखारबाय ओ गेदेर गोलाव फोर अंखारबाय सोलोंथाइ बिथिंङावनो होन गासैबो गोरों गोरा जाजोब बाय मानो होनोब्ला दायो उन्दैनिफ्रायनो माने जेब्ला जोंङो जोनोम जागोन जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनै बिमा बि बिफाया माबायदि सोलोंथाइ होनांगौ। बेफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोजां हुखियाफोरखौ ओ फोरोंबोयै फोरोंबोयै बेबायदिनो जेब्ला स्कुल हाबनाय जागोन अब्ला बे स्कुल फरायनायजों लोगोसेनो दिनै ओ गावनि फरायनायनि बिथिं बा मोजां गाज्रि बेखौबो फोरोंलांनो थाखा बेबायदि खाबुफोरखौ मोना हायो। बेजोंनो लोगोसे बे दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे बेबायदि सोलायलांनाय बोथोरजों लोगोसे दिनै ओ गोबां सुबुंफ्रानो बेबायदि गिदिर गिदिर फरायनानै सोरबाया साख्रि साख्रिफोर मावबाय गोबां गुबुन गुबुन साख्रि सोरबाया मास्टार साख्रि माव बेबायदि साख्रिफोर मावबाय थि थिग बिदिनो दिनै गामिया जे माबायदि गोगलैसोनानै दं बेफोरखौ साननो हागोन ग्रा सिन्था खालामनो हाग्रा माबायदि सोलायनायाव लाबोनो हागोन बे बेफोरखौ सिन्था खालामग्रा बेबायदि मोजां मोजां मोजां मानसिफोर उजिबाय मेलेम गो गोनां बिदि मखस गोनां बेबादि मानसिफोर उजिबाय सानखांनो हानाय गा गाज्रिया माबायदि मोजांआ माबायदि बे बेफोरखौ। बुजिनो हानाय गोबां सुबुंफोर दायो जोंनि बेबायदि समाजाव ओंखारबाय थिग बेबायदिनो गामिफोरा सोलायबाय थोरिनि न नुनो मोनला
औ
आरो बेबायदि नाराफोरनि उखुमफोरखौबो नुनो मोनला हानि एनजुरफोरखौ नुनो मोनला फैयै फैयै दायो बेबायदि कानि न जोंङो नखरसेयावब्लाबो जोंङो माबा सोरनिबा बेबायदि पाक्काजों औ सिमेन्टजों दालायनाय बिबायदि सिथ्लाफोरबाबो सिमेन्ट जों दालायनाय बेफोरबायदि न'फोरखौसो जों नुनो मोनोसै मानो होनोब्ला दायो रों गोरोंफोराबो बांबो ओमफ्राय ओ दिखिया लानाय बा गासै बिथिङावनो गोरों गोराया बांबोनायजों लोगोसे बेजोंनो आरो बेबायदि न' बां सोलायबाय लामा दथा सोलायबाय गामि गांखंफ्रा सोलायबाय गाननाय जोमनाय सो सोलायबाय जानाय लोंनाय बे गासैबो गोदोनि दों दानिदों इसेबो मिलायनाय बेबायदिखो जों नुनो मोनला गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो सै आरो बेबायदिनो जोङो बेबायदि सोलायनायजों लोगोसे गोदोनि दिनाव ओमफ्राय बिबायदि ससियेल मिदिया गैयामोन बेबायदि जानबुं गैयामोन जोङो गुबुन बेबायदि न'खरनि मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनोब्लाबो जोङो साइकेल बोरायफोर दोङब्ला बा गोदोनिआवथ' साइकेल गंसे बा गंनै गोनांफोरासो साइकेल नाथाय गैयिफोरा गैयामोन अब्लाबो खोमसि खोमलाबाबो माने आयथिंजों थांनानैब्लाबो न'खर जि न'खराव थांनानै खबर लानो थांगोन सुलाद लानो थांगोन बेयाव आथिंजोंब्लाबो बा हान्थिनानै थांनो गोनां जायोमोन होननानै हा जोङो मोन थिमोनो नाथाय दानि जु जुगावहाय जोंङो जामबुंनि गेजेरजोंनो गोजान जायगा फोराव थानाय न'खरनि बाय बाहागिफोर खोबलाबो जोंङो ओ मेगनजों मेगन नायनो होननानै जोंङो भिडिय' कल खालामनानैब्लाबो जोंङो नु नुनो मोनोसै खोमाजों लानानैबो जोंङो राव खोनानानै रायज्लायनो बेबायदि खबर लानो जोंङो बेबायदिखो मोनोसै बिनिखायनो दायो जों गोबां बेबायदि सोलायनायखो नुनो मोनबोबाय आरो नोंथां नोंथांआबो फंनैसो दायो बे समाव बुंनो हागोन जि गोदोनि दिनफोरजों दानि बे जुग जों बाइदि माबायदि फाराग दंंङमोन बेखौ नोंथांङा आं फंनैसो बेखे बुंनो हागोन
औ उम गोदोनि दिनाव नोंथांङा जि बायदि बुंलांबाय गोदोनि दिननि आरो गोदोनि जि बाथ्राफोर बे गासैबो नों थारगौ आरो नों जों खोनाबोबाय थानाय आबौ आबैनि बे सल'बाथा जानानै थाबाय। जि-जि रावफोरा जोंनि सायाव दा सल'बाथा जाना थाबाय। बेफोर बाथ्राखौनो जों गुसुं सावरायदों नंङासै होनबा
औ नोंगौ नोंथां
गोदोनि आबौ आबैनि समावथ' जों जामबुं होननायखौ जों नुनो मोनामोन
मोनामोन
खोनायाखैनोमोन
औ नंगौ
जेब्ला बे जामबुं गैया अब्ला जोंनि आबै आबौआ जेब्ला गुबुन जायगायाव थाङो अब्ला जों हान्थियै हान्थिनानै थाङो एबा लाइजामफोर लिरनानै गुबुन सोरबा सासेनो आखायाव दैथायहरोमोन
औ जुदि गोरों मानसि थायोमोन ब्ला लाइजामजों सोलिनो हालाय बिदिखौ खोनायोमोन उम उम नंगौ
ब्ला जि जामबुङानो जोंनि थाखाय मोजांबो मोजां लामायाव बाहायनो हानाय जोंनो मोनथायखौ होबाय आरो बे जामबुङानो जोंखौ दानि मुगायाव आरो गुबुन गुबुन लामा आरो सोलायनाय गुबुन मा होनो होनब्ला बे जामबुंआनो जोंखौ मोजांबो खालामो आरो गाज्रिबो खालामनो हायो
नोंगौ निस्सय
दानि मुगायाव गोबाङानो मिस मिस थुरिया खोथाफोरखौ बाहायो
बाहायो
औ ओ गोबाङानो बाहाया जाया बाहाया बिनि थाखाय जोब बोद मोजां जाया बाहायो ओं
उम
दा नायोबा दानि मुगायाव गोदोनिखो नायोबा जोबोद सोलायबाय आरो नोंथांदों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय बेबायदिनो मोजां सावरायलायनो मोननायखाय गोद दोनि आरो दानि मुगानिखौ सोलायनायखो नुबाय। दा नोंथाङा फोजोबनायनि एबा बुंनो हागोन दे।
औ ओ नोंथांजों बेबायदि मोजां सावरायज्लायनानै बेबायदि बुजियैखौ बुजिहोनोबाय आरो मिथियैखौ मिथिहोलायनानै सानैजों सावरायनानै जोङो दोनैनि बे साव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन
औ दे उम। थां दोनथ'बाय।